आंनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हाग्लायनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय सेथियावनो
नोंथांनि जेबो गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम मोनसे बेबायदि टपिक लानानै कल खालामनाय जादों
औ नोंथां
औ जों दिनै बेबायदिनो बिबारफोरनि बेबायदि सोमोन्दै जों सावरायनाया मोजां जागोन ना नोंथां
औ-औ गोबां मोजांनि बाथ्रा जागोन नोंथां
औ जों बिबार होनोब्ला जों बयबो मिथिखायो जोंनि गामि गंखं एबा गाव गावनि न'खरावनो गोबां बेबायदिनो बिबारफोरखौ जों मोननो हायो गोबां बेबायदिनो रोखोमनि गोबां गाबनि गोबां बेबायदि ओ जाथिनि बेबायदि बिबारफोरखौ जों मोननो हायो माखासे बिबारफोरा बेबायदिनो फिसा बारो माखासे बेबायदिनो बिबारफोरा गेदेर गेदेरफोरबो थायो आरो माखासे बेबायदिनो दंफां बेबायदि गोसौफोराव बेबायदि मानलानानै बारायग्रा बिबारफोरबो थायो गोबां रोखोमनि जों बिबारफोरखौ जों नुनो मोनो जोंनि खाथि खालायावनो थानाय एबा गावनि न'आवनो गायनानै दोननाय बेबायदि फुलफोरखौबो बिबारफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै गलाब सान सानफोराबो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि एबा गोबां गाबफोरनिबो थानायखौ जों नुनो मोनो गलाबफोरावबो गोबां बिदिनो रोखोमनि ओ गाबफोर बारनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो गोजा गुफुर बिदिनो गुलाफि गोबां रोखोमनि जों बिबार बारनायफोरखौ जों नुनो मोनबोगासिनो आरो बेबायदिनो सानफोराबो बेबायदिनो फिसा जाथि एबा गेदेर जाथि बेबायदि थानायखौ जों नुनो मोनगोगासिनो बेबायदिनो फिसा जाथिफोरखौ जोङो बेबायदि गाहायाव बेबायदि बारनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदि गेदेरफोरखौ एसे गोजौ जानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोर फुलफोर गायनायाव जोंनो बेबायदिनो गोबां हासारफोरखौ जों होयोब्ला गोबां मोजां बेबायदि बिबार बारनायफोरखौ जों नुनो मोनो गोबां जोथोन लानांगौ नांगौ बायदि दै नांगौ बायदि हासार नांगौ बायदि ओ बेबायदिनो हाग्राफोर बेबायदि जायोब्ला बेफोरखौ जोङो फुनानै बेबायदि गारनांगौ आरो बेबायदिनो जोथोन लायोब्लासो बे बिबारा मोजाङै बारगोन बेखायनो जों बिबारफोरखौ बेबायदिनो मोजां जोथोन लाना नै जों गायोब्ला गोबां मोजां जागोन बेनिखायनो जों बिबार मोजाङै बिबायदि गायनाया जोबोर गोनांथार
औ-औ नोंथाङा थारैनो सैथो बाथ्राखौनो बुंदों जोङो बिबारफोरखौ जोङो जोथोन लायोबासो जोङो मोजां बिबारफोरखौ जों मोननो हायो आरो गोबां बे बिबारफोरनिफ्राय जोङो मोदोमनायफोरखौ जोङो लानो हायो बेफोरबायदिनो जोंहा नोंथां बुंनाय बादिहै जोंहा बेफोरखौ गायनायाव जोंहा हासारबो नांगौ जायो गाज्रि हायाव गायोब्ला बेफोरो सेवलाङो आरो थैलाङो रानलाङो नाथाय जोङो जेब्ला बेखौ हासार होनानै मोजां दैफोर होनानै जोङो गायो अब्ला बिनिफ्राय मोजां मोजां बिलाइ खिलिनानै मोजां मोजां बिबारफोरखौ जोङो थफिनायखौ नुयो आरो बिबारफोरखौबो जोङो मोजां मोजां बिबारफोरखौ जोङो नुनानै जोंनि गोसोफ्राबो गोजोनो बेफोरबायदिहैनो गोबां बिबारफोरखौ जोङो न'फोराव गायो जेरै जबाफोरखौ गायो आरो दाावला खुंगुर होननाय मोनसे बिबार दं जों बेखौबो गायो बेखौ लांगोनायाव गायोब्ला बि बिदिनो
मोजां गाज्रिफोरा न'निफ्राय गोजानाव थायो आरो मोजां जायो नङा होननानै जोङो मोनथिनो मोनो बेफोरबायदिहैनो गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायबावनो हायो
औ नंगौ जों बिबारफोरनिबो बेबायदिनो बिबारफोरखौ जों गायनानै बेबायदि फानहरनोबो हायो मानो होनोबा गोबां बेबायदिनो बिबारफोर खौ जों फुलि बानायनानै जों फानहरनो हायो मानो होनोबा माखासे बिबारफोरखौ जों बिदिनो बाजारफोराव एबा माहाबा बेबायदिनो नोगोरफोराव जों फानहैनो हायो माखासेहा गैयिफोरखौ जोङो बेबायदि मोनथिहोनाय एबा बे बिबारा बेबायदि बिबार बारो होननानै जों मोनथिहोनायनि गेजेरजों बेबायदि बिबारफोरखौ जों न'आवनो बेबायदि फुलि फरायनानै बेबायदि मोजाङै बेबायदि फानहैयोब्ला जोंहा बे बिबारनिफ्रायबो जोंहा रां फैगोन बेखायनो जों बेफोरबायदि खालामोब्लाबो जोंहा मोजां जागोन
दों जों बेफोरबायदि लांगोनाफोराव जों गायना लानो बेफोरबायदिनो गोबां जोंनि लामा सामाफोरावबो जोङो गायनानै दोनोब्ला थांलाय खालामग्रा मानसिफोराबो गोसो बिबारनि मोदोमनाय आरो गोसोफ्रा मोजां जायो आरो गोबां रोखोमनि बिबारफोरखौ बायदि बायदि गाबनि बिबारफोरखौ जों गायना दोनोब्ला गोबां समायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि न'फोराबो गोबां समायखाङो जों बे